औ
औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथाङा ओ मा खालामगासि
आङो दा न' नै दा सान्दुंबो गैला नालाय न' सिङाव दा फांखानि बार जानानै जिरायनानै फांखानि बार जागासिनो दं आं नोंथां।
अ
औ नोंथाङालाय नोंथाङालाय दा मा खामदों आरो दासान्दि मा खालामना थागासिनो दं आरो खबरफोरालाय माबायदि नोंथां
माने आंबो बिदिनो मोजाङैनो दं नों थां ओमफ्राय आङो ओ दायो जिरायगासिनो दं। दंफां सिङाव माने गु जबार। जागासिनो दं। औ अब्ला नोंथाङा फ्रिबा जों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव
औ नोंथां जागोन दे सावरायजागोन
औ अब्ला जोङो जों नोंसोरनि ओनसोलाव गेलेनाय खेला बा जोंनि ओनसोलाव गेलेनाय खेला बेफोरनि सायाव रायलायनो नामा नोंथां जे नोंसोरनि ओनसोलाव मा मा खेला गेलेयो औ औ बेयाव अब्ला नोंथाङा
औ आं फोरमायनि बिथांखौ आं जोंनिओ ओनसोलथिं मा मा खेला बिदिनो सोलियो जोंनि लाइमोन फोर जा गेलेनाय खेलाखौ आं एसे फोरमायलांनि नोंथांनि सिगाङाव जों ओरैनो गोदो बुङोब गोदो उन्दै उन्दैनिफ्राय जों गोद गोदाय जों उन्दै समाव जों गेलेनाय खेलाखौ आं जागायनोसै बिनि ओमफ्राय जों गोदो उन्दै समाव जेरै खेलाखौ रेदि बा काबादि बिदिनो आरो फुटबल किक्रेट बिदिनो गेलेनायखौ नुदोंमोन गेले मोनदोंमोन जों बै समाव जों बे बेदि खेलाफोरखौ गेलेबोनो मोनदों आरो दासान्दि बुङोबाथ दाबो जोङो बिदिनो गथ गथफोरखौथ दा बिदि खेलाफोरखौ खौनो नुनाय जानो नागिरला दायो दाबो गेलेयो गेलेनाया खायफा खायफा दाबो जों गामि खाथि खाथियाव जों गथफोरखौ रेडि बा काबादिबो दाबो नुनाय जायो। आंनो सम समाव थांनानै नायहैयो बिदि खेला फोर गेलेनाय नुहुरबाथाय आरो दा सान्दि जोंनिथिं गिदिरफोर सेंग्रा गिदिर फोरा गेलेयो दाबो फुटबल बा बिदिनो काबादिफोरखौबो जेरै काबादि अबेबा गिदिर गिदिरफोराव सेलेक्ट जालांनायबो दं जोंनिथिं बिदिनो काबादि उम फुटबल औ बोजों काबादि गेलेनाबो स्तेत प्लेयार बा नेसनेल प्लेयार जानो हायो बिदिनो थ बेबायदिनो आरो फुटबल गेलनायखौबो नुनो नुनो मोनगासिनो दं दा जों फुटबल गेलेनाय जोंबो उन्दै समावबो गेलेबोदों दा जों समाव आंबो फिल्दाव सम सम गेले थाङो बिदिनो गेलेनो थांनायखौ नुहैयो आं गेलेनानै गेलेबोयोबो गेलेयैनो थांनाय नुयोबो बिदिनो आरो भलिबल बिदिनो आरो खख बिदि बायदि बायदि रोखोमनि खेलाखौ दाबो गेलेनाय क्रिकेट बिदिनो बिदि खेलाफोरखौ जों दाबो गेलेनायखौ नुनाय जायो आरो आरो आंबो गेलेयो सम सम बिदिनो भलिबल फुटबल क्रिकेटफोरखौ आंबो गेलेहैयो बे जायैबाय सम सम सम बिदिनो जोङो बुङोबा फुटबल गेले नानैबो जों नेसनेल प्लेयार जानो हायो आरो क्रिकेट गेलेनानैबो जों नेसनेल प्लेयार बा बिदिनो स्टेट प्लेयार दिस्ट्रिक प्लेयार जालांनानै गिदिर गिदिर लेबेल बारलांनानै जों गिदिर मानसिबो जाहैनो हायो जेरैबो गासिबो भलिबल गेलेनानैबो जों बिदिनो गिदिर गिदिर प्लेयार जाहैनाय हायो थिग बेबायदिनो दा जोंनि गामि खाथि खाला बा जों गामियाव बिदिनो जों नुनो मोनो बा नुयो। जों बिदि सासे सानै प्लेयार जों बिदिनो गिदिर बेजोंनो सोलिलांनाय बा बेजोंनो जिउ खुंलांनायखौ जों नुगासिनो दं बा नुदों आङो। नोंथांमोननिथिंलाय। दासान्दि मााबायदि खेला धुला बा। गासिबो। फोर गेलेनायाव। माबायदि सोलिगासिनो दं। बिनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ माने ओ। औ नोंथां। माने जोंनिथिंबो दा ओ आंबो बिदिनो उन्दैनि खेलानिफ्रायनो जागायजेनसै। बे नोंथां जेरै नोंथाङा बुंलांदों। अब्ला जोङो जों माने जोंनि ओनसोलाव उन्दैयाव ओ बेफोरबायदिनो। खेला दङमोन। अन्थाइ गेलनाय अन्थाइ गेलेनायखौ मिथियो दा औ अन्थाइ गेलेनाय। औ बर'नि। दायो होनना बुङोजे। बेखौ। गेलेयोमोन ओमफ्राय काबादि। ओमफ्राय जोंनिथिं खासिखा होननाय। मोनसे। खेलाबो दंमोन बेखौबो गेलेयोमोन ओमफ्राय। जेरै ओमफ्राय ओमफ्रायथ नोंथां जेरै बुंलांदों बिदिनो क्रिकेट फुटबल भलिबल बेफोरबायदि ओमफ्राय। थाब गेलेनाय। बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि खेलाफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो गेलेनायखौ। नुयोमोन नोंथां। ओमफ्राय दासान्दिथ बेफोरबायदि खेलाखौ बारा गेलेनाय नुला। नला नोंथां ओमफ्राय। फुटबलफोरखौ बा भलिबल। बा क्रिकेटफोरखौ एसे एनै साफा सानै बिदि नुयो गेलेनाय मालाबा। मालाबा मालाबा ओमफ्राय। दानि गथफोरा माने बिदि बारा गेलेला गेलेनो ओंखारबांला। मबाइल। फोराव बेसथ। थयै थायो नोंथां। बारा बिदि ओ गेलेनाय खौ नुनो मोनला आरो नोंथां दा नोंथाङा ओ बुंलांनाय नोंथांमोननि ओनसोलाव गेलेनाय मोनसे खेला दंमोन होनदोंमोन ना ओ जायनि नामा रेड जि ना माबा मोनसे बिदि औ बेखौ मारै गेलेयो नोंथाङा एसे
औ औ औ नोंथां आं बेखौ एसे फोरमायना होनसै नोंनो आं जा बेखिनि आं जे उन्दै सम समाव गेलेबोनानै जेरै मिथिदोंमोन एसे एनै गोसोआव दं आं बिनि बागै एसे एसे नोंनि सिगांवाय बुंफ्रुद फुरना होनोसै जेरै जों रेडिनि थाखाय थ' जों ख'था ख'था बा बिदिनो आ खदालजों जों ख'था ख'था जावना लानाय जागोरो गिबियावनो जों बुङोबा सिगांथिं मोननै सिन बानायो आरो गेजेराव मोननै मोननै सिन बानायो आरो हनै बेसबां गोलाव खालामोबा नोंनि गेलेग्रा बा जों गेलेनाय सुबुङा एसेबां बुरजा हिसाबै जों बे सिनना थायो जेरै। जों दस सन गेलेबा जों ख'था सिननि ओरै सिन गोलाव बो आं सिननिफ्राय खोन्थालांगोनसै दे, हिसाबाव बुङोबा ओ सिन खौ मोननै मोननै बोना लाग्रोनाय जायो जोङो गेजेराव मोननै मोननै आरो गेजेर ओरै बिथिं मोननै मोननै बोनायनि गेजेरजोंबो मोनसे सिन बोयो। आरो जिं जिङाव जों मोनसे मोनसे सिन बोनाय जायो आरो ख'था बानायो जों ख'था रै सारि ख'ना था बानायनाय जायो। सारिख'ना ख'था खौ जों मोनसे मोननै मोन ख'था मोनब्रै बेसेबां बुरजा मानसिनि हिसाबाव जों बानायनाय जायो ख'थाखौ ओमफ्राय ओरै जा जों दसजन जों गेलेगिरिफोरा बाद बिस दसजन दा आं बिस जनखौ हमनो नोंथां जों बि जन गेले गिरिबा जों ओरै दसजनजों खावसे टिम जागोन दस जनजों खावसे टिम जासि सिगोन जों हमना ला बिदिनो आं नोंनो फोरमायनोसै ओ दस जन जों टिमाव जों दसजन बा ओरै दसजन बा जोङो ओरै दस जननि थाखाय जों खथा-खथा जावना लानाय दसथा खथा-खथा माने बे सिन मोननै मोननैखौ जों दसथा जावना लानाय जायो दसथा जावना लानानै लानायाव जोंङो दस खथाआव जोंङो माने बे कथा मोननैनि कथा माने सिन मोननै जावनायनि गेजेराव जों खथा मोननै थाबाय नालाय बे खथायाव जों सासे सासे सुबुंखौ माने बेंग्रा हिसाबाव दोननाय जायो आरो। बेंग्रा हिसाबाव बेहाय दोननानै जों माने जोङो गिबियाव गेलेगोरनायथिं थाङोबा गेलेनो बै समाव जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बा जों थाइसे फैसा बा जों ओरै अन्थाइ अन्थाइयाव जों गिसि बा माबा मोनसे कालार फोर हाग्रानि कालार गोथां खालारफोर फुनना लानानै जों तेल खालामनाय जायो आरो बेे तेला जागो बिथाङा जायनिथिं फैगोन बा हेड थेल इदिया जायनिथिं जा बुंना लानाया फैगोन बे फार्स्टआव खारग्रोनो मोनगोनबा जों बेखौ बेंनांगोन बे बेंनायाव जों गिबियावनो बे सिनाव थाग्रोबाय नालाय बे बिसोरो हाब फोरा बिदिनो बिदिनो बिसोरजों माने बे जा बेंग्राफोरजों हमजा नाङा आरो बे हमजानाङा बियो हाबनानै बे सिनखौ माने हमजायालासिनो माने बिदिनो थगायलायनानै हाबलांनानै माने बे सिनखौ बारहैनांगौ बे बार हैनानै बियो माने खेलाखौ जों बिदि बार हैनो हायोबा जों सासे सुबुङा बारहैनो हायोबानो देरहानाय जायो आरो जोंनिखै बेबायदि आरोना नोंथां। नोंथांमोननिथिं बयनिथिंबो बेलेग बेलेग नालाय नों थां नोंथाङा नों थांमोननि थिंनि बागै एसे बुंना होदो दे।
नोंथाङा दायो बुंलांनाय खेलाखौ जोंनिथिं ओ गुबुन मुङै बुङो जायखौ आं बुंलांनाया खासि सिखा होननाय बुंनाय जायोना? बि-बि-बिखौ जोङो खासि खा होननानै बुङो नोंथां माने गुबन गुबुन जायगा खाय गुबुन गुबुन गुबुन ओ मुङै मिथि जायो आरोना औ। ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो माने मोननै खावनै बोखावो माने मोन से टिम बेलेग गुबुन टिम आरो गुबुन मोनसे टिम मोनसेया थायो ओ चिनाव थाग्रा बा मोनसेया खारलांग्रा आरो जाया थगायो ओमफ्राय बे सिनाव थाग्राफोरनि ओ खौ थगायनानै मोनसे ओ जायगायाव सहैनांगौ आरो ओमफ्राय बे जायगानिफ्राय उनाव जेब्ला गासिबो ओ बे सिनाव थाग्राखौ थगायनानै हाबो अब्ला ओ फैफिननांगौ आरो खारबो फिनांगौ बबे जायगायाव दंमोन बि बिखौनो बेनो नोंथां औ बेखौनो जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव बिनि मुङा जाबाय खासिखा बोरैबा
औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ नोंथाङा आं मोनसेखौ औ औ औ औ आंबो नोंथांनो मोनसेखौ आं एसे सिगां एसे सिगांनो एसे फोरमायना होखादों नालाय मावबाय होननानै एसे एनै गोदोसो गेलेबोदों जोंनाबो बेबायदिनो जेरै स हैग्रोनानै आरो दाब जायगासिम फैफिननांगौ जायो दा बे दाब जायगासिम फैफिननायाव माने जा एरै हाबबोनाय फार्स्ट हाबबोनाय बिसोरनि खथायाव हाब हाबना लाबाबो बिसिरनि गथायाव हाबना लाबो बाबु माने बे गेमा सो जेननाय जायो आरो बेबायदि बे खुथायाव हाबाला बिसोर जा ओंखा गोदान हाबबोनाय बिसिरनि खथायाव हाबालासेनो माने ओंखारलांनो हानांगौ आरो जमा जमा लोगो राय्लाय लायनानै बिदिनो खेलाखौ बिदिनो बा खारलांनो हानांगौ आरो बै मोनसे जा हाबजेन बोनाय जायगासिम सहै फिननो हानांगौ औ नोंथां बेबायदि
औ नंगौ औ होमब्ला एखेयानो जाबाय नोंथां माने नोंथांमोननि थिं जेरै गेलेयो जोंनिथिंबो बिदिखौनो गेलेनाय नुनो मोनो मोनोमोन नोंथां दाने दानिया बारा एसे गेलेबांला बेफोर
औ औ नामालसो बेलेग जाबाय खेलाया एखेया
औ औ नंगौ नंगौ दे अब्ला बिदिब्ला जों ओ दिनैनि सुंद सावरायनायनि गेजेरजों ओ जोंनि आरो नोंथांमोननि ओ जायगाफोरनि खेलाफोरा एखे कखे होननानै मिथिबाय नोंथां अब्ला जों दिनै ओ सावरायनायखौ दोन
औ जागोन दे नोंथां
औ नोंथां दे गोजोनथों नोंथां